हेल'
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथां।
औ बिदिब्ला जोङो ओ नोंनो फन हरनायनि खार'नानो जाहैबाय मोनसे ओ जोंनि बर'फोरा माबायदि ओ ना हमनानै जायो ना गुरनानै जायो एबा नाफोरखौ माबोरै जायो ओ बिनि सायाव नों नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि बर'फोराहाय जोंनि बर' समाजाव ओ गोबां रोखोमनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बायदि रोखोमनि दानाय लुनायफोरनि गेजेरावबो ओ जोंनि ना गुरनानै जानाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे एं गारहायै सोमोन्दो दं होननानै जों मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो जोंनि बर'फोराहाय ओ गोदोनिफ्रायनो ओ ना गुरनानै ना हमनानै जाबोनाया जोंनि बर' फोरनि मोनसे हुदाखा जोङो गोदोनिफ्राय यनो जोंनि बर' आइजोफोरखौ जेखाइ खबाइ लानानै जोङो खाथि खालानि ओ दैमा दैसा बिलो एबा दुब्लि फोथार फोराव ना गुरनानै जोङो जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिदिनो हौवा माहारिफोराबो ओ सेन खखा खाखि बायदि लानानै आस्रा जेफोर लानानै जोङो ना हमनानै ना सारनानै जानायखौ जों नुनो मोनदों ओ बेफोरबादि बिदिनो जोंनि बर' समाजाव ना गुरनानै जानाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय दं। ओ बिदिनो जोङो ओ बर' आइजोफोरखौहाय जोङो ओ ना गुर ना गुरनो थांनाय समाव जोङो जेखाइ खबाइ लानानै थांनाय बै आगजु फोरखौहाय जोङो गावबा गावनि न'खर न'खरावनो जोंनि औवाजों हेबनाय जों बे जोंनि आखाइजोंनो बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो ओ बिदिनो जोङो ओ बे ओ जेखाय खब बायखौल' नङा जोङो सेन खखा खाखि बायदिफोरखौबो जोङो जोंनि आखायजोंनो हेबनानै लानायखौ जों नुनो मोनो ओ बिदिनो ओ जोङो नाफोर गुरनो थाङोब्ला थाङोब्लाथाय गोबां रोखोमनि नाफोर मोननो हायो। जेरै ओ बायदि रोखोमनि मुंफोरनि ना सें गोरि बायदि रोखोमनि। मागुर बोथिया ना बायदि जोङो आथिखालाव जोङो एसेबां मोननो थांलिया नङा होमबा नोंथां? गोदोहाय ओ गोबां ना-नानि अनजिमाया गोबां दंमोन नाथाय जोङो आथिखालाव नानि अनजिमा जोङो गोबां जों खम-खमायनायखौ जों नुनो मोनबाय। आ बिदिनो ओ जोङो बे ओ नाफोरनि गेजेरावनो ओ साम' खांख्राइ गांजेमा एंखावरि बायदिफोराबो मख'जाथाव नङा होमबा नोंथां? ओ बेफोरखौ जोङो ओ न'आव लाबोनानैहाय जोङो ओ सावनानै बाथोनबो जायो आरो बिदिनो जोङो बांसिनै जोङो खांख्राइ बे ओ गांजेमा एंखावरि बायदिफोरखौ जोङो ओ बाथोन जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ ओंख्रिफोरबो संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो बेनि ओ आरो जोङो जोङो गोदोनि दिनावहाय बिदि ना गुरनानै ना गुरनो थांनानै ओ जोङो गोबां बिबांनि ओ जों ना मोनबोयोब्ला न'वाव जोङो नांगौखिनिखौ जानानै ओ आद्रा थाबावनाय नाखौहाय जोङो नाफा म बानायनानै दोननायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां? नाथाय जोङो आथिखालाव बेफोरबाददि नाफाम बानायनानै दोनलायनो हानाय जोङो एसे सेबां गोबां बिबांनि जोङो ओ नाखौ जोङो मोननो थांलिया बेनिखायनो जोङो आथिखालनि बे समावहाय जोङो ओ बिदि नाफाम बानायनानै जानायखौ जों गोबां खम नुनो मोनबाय नङा होमबा नों नोंथां? मानो होनोब्ला जोंनो नाफाम बानायनो थाखाय गोबां बिबांनि ओ ना नि गोनांथि जायो। बेनिखायनो जोङो आथिखालाव बिदि
नानि बिबाङाबो गोबां खम जाबाय आरो बिदि नाफाम आरि बानायनायफोरखौबो जोङो गोबां खम नुनो मोनसै आरो।
औ नंगौ नोंथां नांगौ।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ माबादिहाय ना गुरनानै जायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो?
नोथां जोंनिथिंबो फ्राय बर' आइजोफोरल' नङा आजिखालि ओ बर' सेंग्रायानो हक सोरबा बर' हौवायानो हक गोबां फ्राय मानसिखौनो माने बबेबा दैलां बबेबा खा थिनि दैसा सेरफोराव जि नांगौ बुस्थुफोर जे जेखाइ, खबाय, सेन, फासिजाल नैबेफोर नांगौखिनि जे ना हमनायाव मा मा गोनांथि आगजु जायो। बे फोरखौ लानानै ओ दैमाफोराव थांनायखौ गोबां नुनो मोनो। बे बिनि गेजेरजों सोरबा बे नाफोरजोंनो गावनि जिउफोरखौ खुंगासिनो दं एबा लाइफफोरखौ फोथांगासिनो दं। आरो जानायजों लोगोसे बेखौ लाइफ जिउ खुंनायनि राहा लामायावबो लांगासिनो दं आरो रांखावरि आरजिनायाव। आरो दानि दानि थासारियाव नायोब्ला माने ओ ना होनोब्ला ओ जेरै दायो गावबा गावनि न'खरावनो जेरै फुख्रि बानायनानै मागुर ओ नाफोरखौ गोबां गोबां माने फिसिनायखौ नुनो मोनसै आरो।
औ नंगौ।
बेफोर फिसिनायजों गावनि न'खरा ओ हेल्प फुल जायो माने। रांखावरि आरजिनो थाखाय ओ गोरलैयैनो राहा मोननाय बायदि नुनो मोनो आरो। मागुर मागुरल' नङा आरो गुबुन गुबुन ना कमलखात आरो गोबां रोखोमनि ना फोरखौ आजिखालि गिदिर गिदिर फख्रि ओ फालांगिरिफोरनि फालांगिफोरनि थाखायबो माने आजिखाल बिथिङाव नुनो मोननाय जासै आरो नोंथां। आरो आरो नै दाथ' दैज्लांनि सम बो थोर लायो बोथोर दाथ' नाया ओरैबायदि दंसै। माने जोंनाथ' भुटान सेर सेर माने भुटान दैमानिफ्राय बोहै बोनाय बे दैयाव ना ओ अखा हाबोला दा नैबे बोथोराव ओरैबायदि ना फैयो। ना एलेंगा ना थारालान्दि ना सलथ'खा माने गोबां रो खोमनि ना फैनायखौ नैबे दैज्लांनि समाव गोबां मोननो हायो आरो। जोबोद गोथाव ओ भुटाननि ना फैनायफ्राखौ माने बुहुद मेजेम गोनां होननानैहाय ओ जानो मोजां मोनो आरो। माखासे आरो नैबे ओ गरम बोथोरनि समावना बैफोर नाफोरखौ ओ ना गोरलै गोरलै फिसा नाफोरखौ मैथा गोखै, बांगाल मैथाफोरजों जानो माने ओरैबायदि गोथाव मोनो आरो नोंथां। नोंथांमोननिजों मैथाफोरजों जाफेरबायना जाफेरा?
औ जाफेरबाय नोंथां, नोंथाङा बुंनाय बायदिनो मैथा बा बांगाल मैथा गोखै आरिफोरजों ओ नाखौ जोंनि बर'फोरा जानानै जोबोर मोजां मोनो। बेखौ जोङो बांसिन दैज्लां समाव जानाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। ओ जोङो बेखौ गरम बोथोराव जायोब्ला जोंनि देहाखौ थाजिम मोनो होननानै बयबो ओ ना गुरनानै जोङो मोनबोयो ब्लाथाय बेखौ बांसिनै जोङो मैथा एबा मैथा बांगालफोरजों जानायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो।
औ नोंगौ नोंथां, ओ। नाफोरल' नङा आजिखालि ओइ ओ साम', खांख्राइफोरखौबो ना? जोबोर ओ बबेबा दैमा दैसा एबा बिलोफोराव लायनानै जानायजों लोगोसे फाननायखौबो नुनो मोनसै आरो। रांखावरि बिथिङावबो। साम'खौ लायबाय, साम'खौ लायनानै ओ साननै साननै सोमहाबनानै दोननानै बिनि खिफोरखौ खिगारहोनाय बुङोना? ओ खिगार होनानै अखानायै बिनि मोखांखौ ओ सिफटिफिनजों गारनानैहाय दानस'नानैहाय मोजां लेबुफोरजों सुनानै माने आरो स सबायफोरजों, अनलाफोरजोंबो संनाय जायो खोमा।
औ सबाय, अनला आरो दालिफोरजों खारै संनानैबो जानायखौ नुनो मोनो।
गोबां रोखोमनि जानायखौ नुनो मोनसै आरो गोथाव। ओ जोंनि बर'नि मोनसे खायद' होनानै साननानै लानो हायो आरो नोंथां ना बेफोरखौहाय? औ गोथाव आरो बेफोर बुस्थुआ जानो आरो जानाय होनो ब्ला आरो जोंनाथ' बर'नि खायद' अमा थाबाय। नारजि थाबाय।
औ।
फोरबो मोनसे जोंनि एंगारहायै माने गोथाव आरोना। बर'नि खायद'।
औ नंगौ।
अमा आरो नारजि, ओ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। औ अमा आरो नारजि जे होननानै बुङोब्ला बेयो जोंनि ओ बर'फोरजों बयजोंबो मोजां मोन जानाय मोनसे जोबोर खहाबथाव ओ जानो गोथाव ओंख्रि, नङा होमबा नोंथां? ओ बेखौ जोंनि बर'फोरा जानानै जोबोर मोजां मोनो। बेखौ जोङो न' न'खर न'खर संनानै जानायल' नङा, बेखौ जोङो जोंनि बर'फोरा बायदि फोरबो खुंथाइफोर फोरावबो ओ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो, नङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो जोङो ओ न'खराव सोरबाफोर रुंसारि जायोब्ला जों बेनि दाहा बायदि हेगारनाय नेमखान्थियाव जों बे खौ बाहायनाय जायो। बे नारजिखौ जोङो ओ गिबियावनो जों ओ फाथो आबादनिफ्राय मोननाय जायो, नं नङा होनबा नोंथां? फाथनिफ्रायो जोङो बेखौ ओ बानायनाय जायो बे नारजि खौहाय। बिदिनो जोङो नारजिजों अमा बेदर ओ संनोब्लाथाय ओ जोङो गिबियावनो अमा बेदरखौहाय मोजाङै सुनानै लाग्रोनांगौ। ओ बेनि उनाव सुनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ नांगौ बिबांनि थाव, संख्रि, मस्ला-मस्लि आरिफोर बाहायनानै बेहाय जोङो बेखौ एवफ्रानानै लाग्रोनाय जायो। फारसेथिं जोङो ओ नारजिखौबो मोजाङै सायनानै ओ सुनानै लाग्रोनाय जायो बेखौ जोङो ओ इसे गोबाव जोङो दसे सम सोमनानै लाग्रोनाय जायो नारजि- खौहाय बेनि उनावसो जोङो बेखौ ओ गिबियावनो रुग्रोना लानानैहाय जोङो उनाव ओ खारदै होनानै जों बेखौ दै होनानै ओ खेबसेबाव आरो रुफिनबावनाय जायो बेनि उनाव जों बै एव- फ्रामनानै लाखानाय ओ अमा बेदरजोंहाय जयै संजाबनाय जायो। आरो बेखौ सङोब्लाथाय जोंनो खारदैनि गोनांथार जायो नङा होमबा नोंथां? ओ जोंथ' आथि- ओ जोंथ' गोदोनिफ्रायनो ओ बर' आइजोफोरखौहाय ओ खारदै खारदैखौहाय गावबा गाव नख'रावनो बानायनानै लानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? थालिर दंफांनिफ्राय जोङो बे खारदैखौ बानायनानै लानाय बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो जोङो बै न'आवनो बानायना बानायनानै लानाय खारदै ओंख्रिखौहाय जोंनो बे नारजिजों अमा बेदर संनाय ओंख्रियाव जोंनो नांखाथारगौ जायो। बेनिखायनो जोङो बेयाव खारदै होनानै आरो ओ नांगौ बिबांनि संख्रि ओ थाव बायदिसिना ओ मस्ला मस्लिफोर होनानै जोङो बेखौ संनाय जायो आरो।
औ औ। अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाथ'बाय नामा नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों।
औ